हेलौ खुलुमबाय।
खुलुमबाय।
नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
औ मोजाङै दङ।
उम ओ मोजाङैनो दं नोंथांनो सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथांसिमबो बावहरनाय थाबाय।
ओ जों गुबै आयदायाव फैनोसै नामा? औ दा बे समाव जोङो गामि ओनसोलाव बाहायनाय माखासे। सुबुं मुलिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो लादों ओरैनो दा सुबुं मुलि होनो औ सुबुं मु मुलि होनोबाथ जों बेखौनो बुजियो ओ बर'फोरनि दोरोङारि सुबुं मुलि होननानै बुङोब्ला बर'फोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ बिफां लाइफां ओ। नि बिगुर रोदा बिबार बिलाइ ओ बायदिफोर। खौ बुथुमनानै ओ बेराम आजार। नि थाखाय बाहायनायखौनो जों मोननो हायो ओ फाहामनो थाखाय बाहायो जेरैहाय ओ जों नायनो थाङोबा सुमफ्रामनि बिजौखो उदै ख्रेब ख्रेब साबाय थायोब्ला बेखौ ओ संख्रिजों लगाय ओ लगायनानै जाहोयो अब्लाथाय उदै ख्रेब ख्रेब सानाया हामो बेफोरबायदिनो ओ खिफि बेन्दोंनि ओ रोसि फुदुंनानै लोंहोयोब्ला उदैया साफा जायो मानि मुनिखौ ओ जाहोयोब्ला उदै साफा जायो बेफोरबायदिखौ मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो थुलुंसि थुलुंसि बिलाइखौ जोङो ओ देग्लिनानै बा सिफ्लेनानै बिनि रोसिजों बेरेमोदैखौ लगायनानै लोंहोयोब्ला गुजुनाया हामो बेफोरबायदि सुबुं मुलिखौ जों मोननो हायो दा नोंथांमोननि खिजा माबायदि सुबुं मुलि बाहायो इसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदिखौनो बाहायो ओ जेरैहाय ओ जोङो मोननो हायो। ओ सफारि बिजौखौ दै गुदुङाव फुदुंनानै ओ दै बे दै गुदुंखौ लोङो ब्ला खिनाया हामो होननानै आरो बेनिफ्राय बे खिनायनिनो मोनसे। दंबावो बे जाहैबाय ओ थालिर मादानि बिदै जिथु रोसि ओं खारो बेखौ। खौबो लोंनाय जायो बेजोंबो खिनायबो हामो होननानै मोनथियो बेनिफ्राय उदै साफा जानायनि थाखाय बिदिनो हालदै हालदैनि। हालदैखौ उननानै बाथोनफोर बाथोन बा रोसि बिदि जानाय जायो।
औ फि हालदैखौ फिलौ जायो मानसिनाव फिलौ जायोबाबो हालदैनि रोसिखौ दौनाय जायो, गोखा जायोना बे? ओमफाय ओ जों जों बेखौ नायनो थाङोब्ला बेखौनो बुंनो हायोदि ओ बर'नि दोरोङारि मुलिफोरा बा बर'फ्रा गोदो ओ बिगियान मुगाया जौगायैनि आगोलावनो बर'फ्रा गावनि बेमा माखासे बेरामफोरखौ गावनो मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसाद निफ्राय ओ बाहायनानै जों रैखा खालामबोनायखौ नुनो मोनो। ओ उम एबा बेराम आजारफोरखौ खारहोनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय खिसावनाय नि गेजेरावनो खिसावनायनि बेलायावनो जों नायनो थाङोब्ला ओ थाइगिर थाइगिरखौ थाइगिर फोराननायखौ थाइगिरखौ फोराननानै दोननानै बेखौ जेब्ला दैयाव सोमनानै दोनो ओमफ्राय दैयाव सोमना दोननानै बे दैखौ फुङाव लोङोबाथाय खिसावनाय जानाया हामो होननानै बुङो
औ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ
आनारस बिथ'राइ गोरलै ओमफ्राय खिफि बेन्दों इफोरखौ देनानै दैजों ओ लोङोब्लाबो बे हासुनाय बन्द' जानायफोरा हामो नानै बुङो। आरो मोनसे पातगास जानाय। बिफां दङना बेखौबो बे हासु नाय बन्द' जानायफ्राव
औ बे पाद गाजाया पाटगाजाया जोबोर ओ मा होनो बेखौ ओ मोजां बिफां बेयो। ओ जों नायनो थाङोब्ला पाटगाजाया ओ जेब्ला सुबुंनो ओ मा सुबुंनियाव उदैयाव अन्थाइफोर जाब्ला थायो जुदि ओ फिसा समावनो मोन्नोबाथाय बा हम दांनो हायोबाथाय बा सु-सुबुङा ओ उदै ख्रेब ख्रेब जानाय जाबाय थायोबाथाय जुदि फुं फुङावनो अ फुङावनो सिखारनानै बेखौ देग्लिनानै बेनि रोसिखौ सानफ्रोमबो लोंबाय थायोब्ला ओ खम समनि गेजेरावनो बे अन्थाइ जानायफोरा आवलिलाङो उदै सियावनो आवलिलाङो जायखौ लोंबाय थायोब्ला जोङो आवलिलांनानै बेखौ अपारेशन खालामलायनांगौनि गोनांथिया लासेै सफैनाय नङा जायो सफैनाय सफैनांलाया आरो जेनेबा बिदियावनो हामनाय जायो। ससेयावनो।
ओमफ्राय नोंथाङा औ दे बुंग्रोलाय नोंथाङा
दे नोंथाङा बुंदोलाय।
अ नों। गथ'फोर राखाया नांब्ला मा फाहामथाय होनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ आं बे गथ'फोर मोख्रा खाया नांनायनि सोमोन्दै मिथिया मानोना ओ दा बेफोरबायदिखौ आरो जोंनि खिजा गोबां बाहायनाया खम जाबोबाय। औ औ
फ्राय नोंना नोंथांनिफ्राय माबा फोर बुंनो साननो
औ आं नोंथांनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुुबैदोंदि दा बे सुबुं मुलिफोरा जोंनि ओ समाजाव बा जोंनि हारिनि गेजेराव सानफा एफा सुबुं मुलि बाहायनाया खम जाबोदों। दा बेफोरनि जाहोनफोरखौ नोंथाङा मा होननानै सानो?
औ बेफोरनि खम जाबोनाया जादों ओ जिहेथु ओ आथिखालाव। बिदिनो
औ औ।
मा होनगोन ओ साइन्टिफिकलि दिहुनन्नाय बैफोर मेडिसिनफोरखौ जोङो मोननो हायो। बेफोरजों ओ जेनेबा नोंख ओ बे ओ सुबुं मुलि बाहायनायनि गेजेरजोंबो माखासे बेराम। फोरखौ फाहामनो हायो। नाथाय बेखौ गोबारै जायोब्ला जोङो फाहामनायनि एसे जेंना ओ फैनो हागौ। ओ बिनि थाखायनो आथिखालाव सुबुं फोरा बांसिनै ओ साइन्टिफिकलि दिहुनन्नाय बैफोर मेडिसिनफोरखौ मुलिफोरखौ बांसिनै बाहायनाय जायो। आरो जे बेजों गोबां गिदिर गिदिर बेरामफोराबो थाबैनो
औ औ औ आरो बेजों लोगोसे मोनसे जाहोनखौ जोङो। ओ दाजाबदेरनो हायो जेरैहाय सुबुं मुलिफोरा जोंना बांसिन मिथिंगायावनो मोननाय जायोमोन ना। दा बेखायनो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो बै मिथिंगिायाव मोननाय मा से जिरादफोर बिफां लाइफांफोरा गोमालांदों जोंनि गेजेरनिफ्राय।
औ नगौ।
फोरखौ मोननो थाखायबो जोंहा माखासे ओ बिफांफोरखौ जोबोरैनो खम बिबांनि बा मिथिंगायाव मोननो थांला बेनि थाखायनो सुबुं मुलि बाहायनाया जोंनि गेजेराव
बेबो मोनसे जाहोन आरो गुबुन मोनसे जाहोनखौ नायनो थाङोब्ला ओ आथिखालाव सुबुंफोरा ओ बांसिनै गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बेफोर मुलिफोरखौनाय सिनायनो सिनायनो मोनोमोन। माने जि बिफां एबा लाइफाङा बबे मुलिफोरनि थाखाय ओ मोजां एबा गाहाम बेफोरखौहाय सिगांनि सुबुं फोरा बांसिन सिनायोमोन आथिखालावहाय आथिखालनि सुबुं फोरा बेफोरखौ मोननाया जोबोद खम जाबोबाय। बेफोरनि थाखायबो माखासे बाहायनाय फोरा
औ औ औ औ आ ओम आरो बेखौबो मोनसे मखनो हायो जोङो सुबुं मुलि बाहायनाया खम जाबोदों होननानै बुङोब्ला सुबुङा नोगोर नोगोरमायाव थानानै ओ नोगोर नोगोरमायाव थानानै ओ मिथिंगानि गेजेरजों जोबोर जानगाराव थानाय बायदि जायो मिथिंगायारि माखासे आबहावानि गेजेरजों जोबोर जानगाराव थानाय जायो दा बेफोरबायदि जानगाराव थानायनि थाखायनो ओ उम बेफोरबायदि जानगाराव जानगार जानायनि थाखायनो जानो हागौ ओ आ रासायनिख बा गोदान मुगाजों साइटएफेक बिगियानजों दिहुनजानाय मुलिफोरखौ बाहायनो बाहनाय बाहायो आरो मिथिंगानिफ्राय जानगार जानायनि थाखाय सानफा एफा सानफा एफा जोंङो सुबुं मुलि गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिनिफ्राय जोङो ओ गोजान जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो औ औ दा बे समाव आङो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुगैबावगोन दि जों सुबुं मुलिखौ बाहायालाबानो ओ बिगियान मुगा बिगियान मुगानि बिगियानजों दुहुनजा जानाय मुलिफोरखौ बाहायनायाव जोंहा माबायदि मुलाम्फा आरो खहा जादों बेनि सोमोन्दै मोननैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नंगौ ओ जोंहा बिगियानारि बिथिंनिफ्राय दिहुनजानाय मुलिफोरावहाय बांसिनै ओ केमिकेल बा बेफोरबायदिनो थाबैनो फाहामनो हानाय मोनसे गोख्रों ओ माखासे मुवाफोरखौ होफानाय जायो। जायनि जाहोनाव बाराद्राय जानायनि जाहोनावबो जोंनि देहाखौ गोहोम खोख्लैयो आरो
उ उ औ औ। बे मोनसे जाहोन औ औ नंगौ ओम। हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ दे बुं नोंथाङा बुं नोंथाङा
औ बेनिफ्राय खोना खोनादों औ बेनिफ्राय ओ नोंथाङाबो माखासे बुंनो हागोन ना?
औ आं बुंनो आं हागोन हानाया जेरै ओ जों बुंनो हागोन नोंथाङा बुंलांबाय माखासे केमिकेल बाहायनानै जोङो ओ खहा जादों होननानै बुंनाय आरो बे जों लोगोसे जों बेखौबो बुंनो हागोनदि जोंनि देहानि माखासे ओ नाङै जिरादफोरखौबो बेे ओ जोंनि देहानि थाखाय नाङै माखासे जिरादफोरखौबो बेे केमिकेल बाहायनायाव ओ सोफादेरनानै ओ मेडिसिनफोरखौ सोफादेरनानै होयो जेरै- नांनायनि बांसिन मुलिखौ जेब्ला जों डक्टरनाव थाङो अब्ला खायसे खायसे खायसे डक्टरा नांनायनि बांसिन मुलिखौ जोंनो हरगोन अब्ला जोङो ओ खायसे समाव हमदांनो हाया मायो नांगौमोन मायो जोंनि थाखाय गोनां मायो जोंनि थाखाय गोनां नङा गासिबखौबो जोङो मुलिफोरखौ जाजोबनांगौ जायो स बेखायनो जोङो बेफोरबायदि जायोब्लाथाय जोंनि देहानि थाखाय थाखायनो खहाजायो आरो फारसेथिं मुलाम्फा होननानैबुङोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनोमोनो जोङो। आरो ओह मोजां डक्टरनाव बा मोजां ओह देहाफाहामगिरिनि ओह दिथामोनोब्लाथाय जोङो थाब
औ बे बिथिङाव जोङो बेनिखायनो गाव गावबा गाव ओह मोनसे सोलोंथाइ लाना सारि जारि खालामनानै बेफोर मुलिफोरखौ ओह बासिनानै जानाया जोंनिथाखाय ओनसे ओह गोनां।
गोनां गोन बेफोर गोनां औ औ दा बेसाव जोंना समा जोब्बाय ओह नोंथांजों सुबुंमुलि आरो गोदान बिग गियान मुगाजों दिहुनजानाय मुलिनिसोमोन्दै रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। औ एसेनोसै गोजोनथों गोजोनथों।